खोनाबाय दा
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
बिफांजों गोदोनि जानाय आरो दा आथिखालनि जानाय बर' हारिनि एसे सोमोन्दो रायलायगौमोन औ दा नोंथांमोनथिं गोदो गोदाय मा रोखोमै ओंखाम ओंख्रिखौ जायो आरो आरो बर'फोरनि ओंख्रि एसे बेफोरनि मुंखौ खिथानो हागोन नामा
औ थारैनो नों
औ
बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि गोदोनि गुबै जानाय खायद'आनो ओंख्रिफ्रानो जायैबाय अनला खारै अनलाजों दाउ सबाय आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे मेवाइ बायदि बायदि खेरादा फिनि बेफोरबायदि बायदिखौनो माने बर'फ्रा आं इसिबां मानि गोसोआव गैजोबा थेवब्लाबो बे जाखौ मोनथिनाय बेखौनो बुंबाय बेजोंनो बेफोरनो जायैबाय बर'फोरनि मेन होनना बुंनो हायोमोन आरो आरो लोगोसे बर'फोरना जानाय लोंनायाव जेेनामोन दाउनि बेदरनि जुमायनि जेरावबो जानाय लोंनाय बिराद जायोमोन गोदो हाबा हुखाफ्रावबो आद्रि आद्रि जौनि नानि बेदरनि बिराद जायोमोन आलाय सिलाय बिदिनो
दा नोंथां एसे गोसा गोसा रायलायलाय
अखा हादोंना खोनादों नोंथां हेलौ
दा ओमबा जोंनिथिंथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानाय नुनो मोनो गोदो गोदाय जोंनाबो बर'फ्रा सबायजों दाउ अनला अनलाजों दाउ साम' सबाय नारजि अमा बेफ जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रि थायो मानो होनब्ला गोबां रोखोमनि ओंख्रियानो बर' हारिजों जाजानाय मोनसे बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनाय जाबोनाय सुबुं बिलोआव ना हमनानै नाखौ मालाबा दैज्लां बोथोरनि बे नाखौ मेसें बोथोराव जानो थाखाय नाफाम बानायनाय जायो जाय जों नाफाम खौ गोबां रोखोमनि बानाय बर' सुबुंखौ बानायनायखौ नुनो मोनो नाफाम होनोब्लाबो बर' मा निनो मोनसे ख्रि नाफामाबो नाफामखौ देनानै फोराननानै औवा हासुङाव सुनानै दोननाय जायो नाफामा मा होनो बर'नि मोनसे एंगारहाथावै बाहागो जाय जोङो नाफामखौ गोबां रोखोमनि ओंख्रिजोंबो जानो हायो आरो बा थोनबो जानो हायो आरो जोङो सबाय अनला दाउ बेफोराव जोङो खारै नांगौ जायो जों बेफोर खारैखौ थालिर एबा थालिर फस्ला थालिर फस्लाजों बानायनाय जायो एबा सबायाइ बेखौ फोरान ननानै देनानै बानाय जायो आरो
औ
दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो खारैखौ खालामनाय नुनो मोनो सोरबाया सबायजों खालामो सोरबाया थालिरजों खालामो बेबायदिनो जोंनि आथिखालाव गोबां रोखोमनि खारैखौ खालामो मानो होनोब्ला जोङो खारैखौ खालामनायाव मा होनो गोबाव सम एबा रांनि गोनांथि जाया जों गाबागाव नखरावनो खारैखौ खालामनो हायो सबायजों बिदिनो सबायखौ फोनानै सबायखौ फोराननानै सबायजों जोङो साव सबायखौ सावनानै उनाव बिनि हाथफ्लाजों जों खारै बानायो आरो थालिर फस्लाखौ जोङो सावनानै जिरनानै हायो बि हाथफ्लाजों जोङो खारैखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि खारैया जोंनि ओंख्रि जानायाव मा होनो सोलियो आरो मोनसे बेमारनि जा बेमारनि थाखायबो खारैया मा होनो जोंनि देहायाव थानाय बेरामफोरखौबो खारैजों जोङो होखारनो हायो आरो जायनि जाहोनाव जोङो मानसिया खारैखौ गुसु लोङोब्ला जोंनि माखासे मा होनो सिङाव थानाय बेरामफ्राबो खारनो हायो जाउनाव जोङो मोनसे मा होनो गोख्रों देहाखौ मोननो हायो बेबायदिनो खारैखौबो जोङो गोबाव समसिम बाहायनो हायो जोङो खारैखौ मा नांगौब्लाल' जोङो बाहायो नालाय सामफ्रोमबोथ' खारैखौ जोङो सङा बेबायदिनो खारैखौ जोङो सानफ्रोमबो बाहाया या बेबायदिनो जोङो सम समल' बाहायनाय जायो मालाबा सबायजों संबा मा-मालाबा अनलायाव संबा बेबायदिनो जों खारैखौ बाहायो ना नाथाय जोङो खारैखौ सम सम बाहायैनि जाउनाव जोङो मोनसे मा होनो खनसे खननै खालामब्लानो बे खारैया बोसोर बोसोर जाजायो आरो बेखौ जोङो बोसोर बोसोर जानो हायो आरो जोंनिथिं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौबो नुनो मोन नो इदिनो मेथ'खा बि बिबार बिदिनो जि दिंखिया दिंखिया बुरि थखन गोबां रोखोमनि जोङो बेमार हामनाय मैगंफोरखौबो जायो बिदिनो खिफि बेन्दों लेवा बेन्दों बिदिनो खारौ खान्दाय बिदिनो सेवालि बिबार फोर बेफोरबायदि रोखोमनि जोङो माबा मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जोंनि सिङाव थानाय बेरामफोरखौबो जोङो फाहामना लानो हायो गोबां रोखोमनि खाइ खिया होनो जारि होनो बेफोर सिब्रु थाराय मा होनो दिंखिया बेफोरो बर'फोरनि मोनसे एंगार जाथावै बाहागोनि ओंख्रि जायनि जाहोनाव जों बर'फ्रा बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जायै जायै दासिम दङ नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर खौबो मुलि जों मानायखौ नुनो मोनो मुलि होनानै बानायनायनि जाउनाव खायसे बर'फोरा जानानै बेफोरखौनो थैनांगौ जायो जिउ गोमानांगौ जायो जायनि जाहोनाव मोनसे बेमारजों भुगिनांनांगौ जायो आरो आथिखालनि मुगायाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगङाव मा होनो मेडिसिन होनाय जायो जायनि जाउनाव जायनि जाउनाव मा होनो सुबुंफोरा बेमारा नांगौ जायो आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोङो बेमारखौ नुनो मोननाय थाङो बेनि जाउनाव जाबाय जोंनि जानायनि जानायनि जाहोनाव जायो गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौनो हासार होयि एबा मुलि होयिजों बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि मुलिजों बानायखौ नुनो मोनो एबा गोबां रोखोम रोखोमनि मेडिसिन रासायननि हासार बिदिनो बयलारनि खि हासार अबेबा दाउनि हासारखौ होनानै जोङो बानायनाय नुनो मोनो आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोङो हासारखौ बानायनानै मा होनो मैगं थाइगंखौ मा होनो मास मोनसे मास मोननैनि उन थाइगंखौ सप्तासे स्तसे सप्तासे सप्तानैनि उनावनो मा होनो गेदेर गोलाव खालामनानै बेफोरनिफ्राय फिथा साम बिनिफ्राय मैगं थाइगंखौ फाननानै सुबुंफ्रा आरजियो जायनि जाउनाव जोङो बेफोर मैगं थाइगं जानानै जोंनि देहायाव माखासे बेमारखौ सोनानै लानांगौ जायो आरो दा नोंथांमोनथिं मा होनो गोदोनि मा होनो मैगं थाइगं एबा दासिम नों-नोंथांमोननि लांगोना एबा ओनसोलाव नाफोर मोननाय जायो नामा
थारैनो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव बायदि बायदि रोखोमनि नाबो मोननाय जायो बै बारा बायदिसिनाफ्राव गोदो जेरैबायदि खबाय जेखाइ बायसा लानानै हमनाय जायोमोन दाबो बिदिनो बर' आइजोफ्रा हमो आरो आरो गोबां रोखोमनि नाबो मोनो आरो बेखौनो बर'नि सुबुंफ्रा बर'नि खाजा होननानै जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो बर' सुबुङा गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ
फारसे गोबां गोसो बोबोनायखौ नुनो मोनदों आरो आङो दा बे दा बे जौखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव बेखौ एसे फोरमायथिना खोन्थानो हागोन नामा?
दा जोंनिथिंथ' जौगानायनो होनबा एमावआनो मेन एमावखौ जोङो मोखोना बिलाइ एबा बा माबा मोनसे लोखोना बिलाइ मोख्रानि बेन्दों एबा मा होनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों थुमनानै हाग्रानिफ्राय दोखोना बिलाइफोरजों बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो मोख्रा बेन्दों एबा बेबायदिनो एमावखौ बानायनानै एमावखौहायो जोङो फार्स्टाव खालामना लाग्राय जायो बिनि उनावहायो जौ संनो थाखाय थाखाय मोनसे माइरंनि गोनांथि जायो माइनि माइरंखौ सिगाङाव मा होनो सिगाङाव संनाय जायो संनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै दसे थानानै बेखौ एमावखौ फुनलनाय जायो बेनि उनावहाय जुमायखौ जों फार्स्टआव गिसिखौ मोनो बिनि उनावहाय गोरानखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिसिनानै थानाय जुमायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बेबायदिनो जुमायखौ संनानै लोङो एबा बयजोंबो फानो फाननानै जुमायाजों फैसा मोननाय खौ नुनो मोनो दा नोंथांमोनथिं माबो जुमाइखौ संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन नामा आं खोनानायाव एसे उसुबिदा जादोंमोन।
औ औ दा नोंथांमोनथिं जौफोरखौ माबोरै खालामनाय जायो।
दा नोंथाङा जेरैबायदि नोंथांमोननि जायगायाव जेरैबायदि जौ बानायो बेखौथ' बुंथिना होबाय दा जोंनिखैजायबो बांसिनानो एखे नों जेरै खोन्थादों बिदिनो एखे बानायनाय जायो होनना आं बुंनो सानो मानोना एखेयानो बिदिनो बिदिनो नाथाय आथिखालाव गोदोनि बायदि जेरैबायदि जौ बायदि बायदि बिराद लोङोमोन नाथाय आथिखालाव इमान लोंनाय नुला होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ औ
दा समजों लोगोसे मानसिनि रोंगौथिजोंबो माबानायजों लोगोसे दा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिन सेम लोंनाय नुनो मोनला आरो गामिनि साफा सानै मानसिया फ्राय लोङो बेखौ मिथिगौ नाथा आजि खालि आरो गोदोनि बानायनाय जुमाय बायदिनि अनगायैबो आजिखालिनि माने जौगानाय जौगालु आखुजों बानायनाय जौखौसो बांसिन लोंनाय नुनो मोनसै आरो
दा नोंथांमोनथिंबो एम्फौ होननायखौ लानाय जायो नामा
औ लानाय जायो नोंथां
औ बेनिफ्रायबो गोबां जों रां आदारखौ नुनो मोनो एम्फौनि बेसेनाबो जोंनिथिं बाजौ नोंथांमोननिथिं बेसेबां
अ दा नोंथां टाइमाबो जाबाय अखाबो हागासिनो खोनानायावबो उसुबिदा जागासिनो ने
औ औ औ गोजोननाय थाबाय औ दे